औ खोनादों नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफु नि गोजोन बावहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बावहरफिनबाय औ मोजाङैनो दं नोंथां आथिखालाव
बिदिब्ला आं नोंथांजों दिनै नैबे समाव दावबायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै रा सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां उम
बिदिब्ला जोंनाथ' दावबायनाय बुङोब्ला गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं जेरैहाय जोंहा फरायसालिनिफ्राय दावबायनाय लोगोफोरजों दावबायनाय न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय एबा हारसिं सिं दावबायनाय एबा सोरबा सुबुङा माबेबा धोरोमखौ लाना दावबायनाय बिदिनो जोंना सोरबा सुबुङा आरो माबेबा नुफेरि जायगाखौ नायनो थांनानैहाय बेखौ जोंना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुननोबो दिन्थिफानो थाखाय दावबायनाय जोंना बिदिनो दावबायनाया गोबां गोबां रोखोमनि दं बेनिनो जायखिजाया मोनसेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन ओ गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनो ओ आंनि बे दावबायनायनि सायाव बुंफुरना होनो सानदों दावबायनाया जेरै गो गोबां बिथिंजों नोङो दावबायनाय-दावबायनाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा धोरोम सोरबा जा नुफेरै जायगायाव बेरायहैनाय सोरबा मतिभेसन एवारनेस प्रग्रामाव थांनानै बेरायहैनाय सोरबा मिथिं दावथिंआव थांनानै बेरायह हैनाय नङा होमबा नों थां थिग बिदिनो आंनि बेरायनायनि बेलायाव आं मोजां एक्सपिरियेन्स मोनदों होनला आं अरुणाचल टावांआव थांनानै जेरै दा नुबोदों बेयावहाय बरफ गोलैनानै थानाय गुसु जायगा जेरै गोजौ थाङोब्ला जों गोसोखौ जों गोजोनो बिदिनो ओ अरुणाचल बे टावांआव जायखौ सेला पास टावां बहुम जिल्ला होननानै बुङो बेफोर रखम जायगाया दासिमबो बेयाव बरफ जोंनो गोलैनानै दङ आरो बे ओनसोल जेला जोंनि नर्थ इस्टनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो माने बरफ गोलैनानै थाग्रा ओनसोल माने जोंनि नर्थ इस्टआवनो मोनसेल रायजोआव बरफ माने बेयाव बोसोर माने नुनो ब्रै जिनै मानानो बेयाव बरफजों गो साग्लोबनानै थायो आरो
औ नोथां
जेरावनो जोङो ओ जोङो थाङोब्ला दायो थाङोब्ला नोङो बेयाव बरफ मोनगोन आरो लोगोसे जे जोङो बेयाव थांनानै बै ओनसोलाव बोरैहाय थायो बोरैहाय जायो बेफोरनि रोखम मानसिफोरखौ जोङो लोगो मोननानै बिसोरजों सावरायनानै जों मिथिनो मोनो माने बै ओनसोलाव जोंनि बैसोरनि मानसिफोरा जोबोर खस्थयै संसार जानो गोनां जायो मानोना बे जायगायाव ओनसोलाव आबादबो जाया खेथि बाथि जेबो जाया खोनादोंना नोंथां औ औ जायनि थाखाय बेयाव जोङो खुनुरोखोम बेयाव जोङो सोलिनो हायो आरो मानसिया आरो बेयाव थाङोब्ला नोङो देहाया देहा गुफुं मानसिया थाङोब्ला साबसिन होननानै आं मिथिदों मानोना बेयाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना नंगौ ना नोंथां बेयाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन गैया बेनि थाखाय अक्सिजेन लेयारा खम बेयाव जोङो गोग्गो देहा मानसिफ्रा गुफुं मानसियासो बेयाव थांनांगौ आरो आंनिबो माने हार्ट विक हार्ट बेमार थानायफोरा बे जायगायाव थाङोब्ला जोबोर गिथावना महर लागोन होननानै आं सानो आरो बेबो आंनि मोनसे एक्सपेरयेन्स आरो जिवाव माने अक्सिजेन लेयारा बिरात ल जायो खाथियाव थानायनि रायलायनाय बेबो खोनाया जायो खोमाफोरा साजोबो। बिदिनो बे मोनसे। आंनि एक्सपिरियेन्स आरो फैनानै बिदिनो जोङो दिरां होननानै बुङो जायखौ अरुणाचलनिनो बियो मोनसे जायगा। बे जायगायाव माने जोबोर स समायना बुद्ध मन्दिर दङ बेहाय। बुद्धिस्टफोरनि गोबां मन्दिरखौ जोङो तिरां ओनसोलाव मोननाय जायो आरो बियो वेस्ट कामिंग्रि डिस्ट्रिकआवनो गोलैयो बेयो अरुणाचलनि बियो फुट भुटानजों बिथिं अुणचल। चाइनाजों बियो सेयार खालामो। बे माने भम जिल्ला टावांफोरा आरो नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
थांनानै नोङो गोजोन जेरै अरुणाचलजोंनो नांजाबना थानाय सेरगाव। बेयावबो नों गोबां आफेल फिथाइ मोनो। दा जोङो आफेला बिबार बारबाय दा फिथाइ महर लाबाय। फैगोन बे सेपतेम्बर अक्ट'बरत नों बे फिथाइखौ जों खानानै मोनजागोन आरो बेखौ मार्केट लेभेलावबो बिसोरो फानफैयो। बेखौ जोङो जानानै मोनगोन। बिदिनो आं एक्सपिरियेन्स मोनदों लोगोसे आं मिज'रामावबो बावैसो सिगां मिज'रामावबो दावबाय हैदोंमोन। बैयाव मिथिबाय मिज'रामनि मानसिफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बै ओनसोलनि मानसिफोरजों रायलायनानै आं मिथिबोबाय जे मिज'रामावबो जेनेबा सोलोंथायाव जोबोर जौगानाय बिसोर बिराद दिसिप्लिन हारि आरो। बिसोरजायना थानाय माने साकमा हारिया बिसोरनिया माने जौगानाय बिसोरो जाय मिजु बिथांमोना दिनै सोलोंथायावबो दाइनजि गुजिदाइन पारसेन्ट जौखोन्दोआ दिनै इसोरो जाया आवग्रिदो भारतआवनो। आरो बिसोर बिराद दिसिप्लिन गोनां आर बिस बिसोरो सिटियाव बेरायोबोब्ला नोंसोर रावखौबो अभारटेक खालामा बिसोरो माने उनजों उन थाङो आरो नाथाय जोंनि बे आसाम ओनसोलाव आसाम बायदि जायगायाव खुनु डिसिप्लिन गैया। गुबुनखौबो अभारटेक खालामनाबाबो बास स'लांगोन बिदि गोबां नुयो आरो नाथाय बे मिज'राम जायगायाव एनि कासट ओ माने डिसिप्लिन गोनां। रावखौबो अभारटेक खालामलाया आरो बेहाय बिसोर माने गावगाय लामाथिं नांगोबा लेटानो जाथों बे गावाय उन लामाखौ लागोन आरो बिसोरो। बे मोनसे नुथायखौ आं नुबो गोन अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे नोंथाङा जिउआव मावबाफ बफोर मोजां जायगा बिदिनो बेरायफेरदोंमोन नामा नोंथांनि गोसोखौ बोनो हानाय नोंथाङा जिउआव माबा मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोननाय।
ओ बेरायनाय होनोब्लाथ' आं बिदि ओ बारा गोजान गोजान जायगायाव नुनो मोनाखै। नाथाय आङो ओ जोंनि बे खाथि ओनसोलनिनो जेनेबा शिलं तुमजां ओ बेफोरबायदि जायग ङो बेरायनो मोनदों आरो बे जों लोगोसे जोंनि ओ खा चिनावनो थानाय गुबुन हादोर भुटान बायदिसिनायाव ओ जोङो सम मोनोब्ला दसे बेरायना फैनो मोनो ओ फैयो फैयो। बिदिनोहाय जोंना गुबुन गदु गुबुन ओनसोलावहाय एबा गुबुन जायगायावहाय बेरायनो थांनानै गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिबोनायजों लोगोसे गोबां खामानिबो रोंबोयो एबा गोबां नुफेरि ओ जायगाफोरखौबो जोङो नुनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
नोंगौ नोंथां।
बिदिनोहाय जोंना ओ गुबुन सोफोराव थाङोबाथाय बे जोंनि ओ जेनेबा जों दा भुटानाव ओ थांनानैनोहाय ओ बे बिसोरनि ओ थानाय जानाय एबा बिसिनि ओ सुबुंफोराबो ओ जोंनि बायदिहाय ओ मेथाइ बायदिसि सिनाखौ जानानै ओ पेकेट बायदिसिनाखौ जोङो लामायावनो गाद ना दोनो नाथाय बिसिनिया बिदि नङा गो बिसिनिया जोबोर समायना ओ मोनसे जाया ओ जायगाफोरावनो दोननानै जायगाखौ जोबोर समायना लाखियो जोंनि बायदि जानला मोनला नङा बे ओ आरो जोंनिया थांनानैबो जानला मोनला बिदिनो गाज्रि ओ ओ बिसोरनि जागाखौ गाज्रि खामहैब्ला जोंनिया बे औ बेहाय जुरिमाना बायदिसिनाखौ फोनांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बि दिनो गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो गोबां रोङिफोरखो ओ खा बाथाफोर खौ रोंनानै एबा खामानिफोरखौ ओ नुफेरिफोरखौ नुनानै जोङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौबो जोङो ओ जा एसे एनै रोंबोदों बेफोरखौनो जोङो ओ फोरोंफैनो हायो। बिदिनो बेनिखायनो दावबायनायखौ जोबोर गोनांथि होननानै सानना लायो।
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो नांगौ मानोना जों मिथि खौबो जों गुबुन जायगायाव थांनानै जों एवार्ड जाबोयो नङा होम बा गुबुनाव थांनानै जों मि थि बोला जों बे बे एखे खामानिखौनो जोङो जोंनि ओनसोलावबो जोङो बेखौ बाहाय फैनांगोन आरो जिखो जोङो दावबायनानै मि थिबाय मोजां नुबाय जायखौ जोंनि ओ माबाजों जोंनि हारि जोंनि थांना थानाय जिउआव ओ खामानि होयो बेफोर बाथ्राखो लाना खामानिखो जोङो मावबोनो थायोब्ला जोबोद मोजां खोथा नङा होमबा नोंथां जों बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बाहाय फैनांगौ प्लास्टिकफोरा दे जोंनि हाफोरखौ हार्म खालामो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनि थाखाय जोंबो दानिफ्रायनो जों उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो एवार्ड होनांगोन स्कुल स्कुल कलेजाव थांबोला डासबिनफोर इउस खालामनो होनांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फोराबो उन्दैनि फ्रायनो लोंलांगोन आरो बोरैहाय जोङो बेफोर र'खोमनिफ्राय जोङो जानगारना थानो हायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ थारैनो नंगौ
जों दावबायनानैबो जोङो गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरै नोंबो नोंथाङो बुंलांबाय न' सुंसेरिनि रायजो भुटान आंबो थांफेरबाय भुटान रायजोआव जेरै बिथांमोनहा दिसिप्लिन बिसोरो जानला मोनला बाइकफोरखौबो पार्किं खालामबाबो बिसोरो फाइन दानो बिसोरो मास बोना दोननायाव बिसोरो बाइकखौ पार्क खालामनांगोन आरो ओ बिदिनो जानला मोनानला जुदि लाखियोबोला बिसोरो जुरिमाना फोनाङो होननाया बे नंगौ आंबो नुबोदों नोंथांनि बुंनायाबो सैथो बेखायनो जोंनि ओनसोलनि मानसि फोराबो जोंबो एवार्ड जानांगोन मानोना गियाना सोरजोंबा बुंजाबाय बुंना होबाल' गियानखौ आरजिनाय बे नङा गावबो सोलोंनो रोंनांगोन नङ होमबा नों थां गियानखौ गावबो जों सोलोंनानै लानो हानांगोन औ बे जोंनि थाखाय जोबोद मोज जां हागौ आरो इयुनावबो जोङो मोजां मावलांनो हागोन माने गुबुनखौ नुनांबो जों सोलोंनो हायो नङा होमबा जेरै न'सुंसे सेरावनो जोंनि इमान पिस रायजो जेरै भुटान रायजो जोबोर माने बे रख बे हादोरा जोबोर सान्थि हादोर गुबुन रावजोंबो नांज्लाय गैया थि बिदिनो जोंनि समाजखौबो जोङो बिदिनो लाखिनांगोन आरो जोंबो गा बिदिनो जोङो उम अब्ला नोंथाङा बिदिनो दावबायनानैबो नोंथाङा जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जोबोर गियानबो मोनथिदों नङा होमबा नो थां बेफोरबो दावबायनायनि मोनसे गियान आरजिनाय जों बेवहाय बे जायगायाव बेरायझ फेराबो जोङो मिथिनाय नङामोन दिनै नङा होमबा नोंथां बिदिनो दावबायनायजोंबो नोङो गोबां लाब जायो आरो जिउआव। अ उम अब्ला नोंथां जोङो। समाबो लावबाय। जोंनि सावरायनांगौखो बेखिनियावनो थनिसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नों सावरायनो मोननानै। गोजोन्थों।
औ